औ खोनादोंना एबार औ ओ-ओ जोंहा बिदिब्ला बर' समाजनि सायाव लानि टपिकखौ ओ
औ ओ नोंथाङा नोंसोर बुंग्रोदो दे
औ आं बुंना लानि जेनेबा जोङो बर' समाजनि सोमोन्दै होनना बुङोब्लाथ' जोंङो गोदो गो दाय बर' समाजा माबादिमोन आरो दिनैसिम माबायदि गुस्लायबोखो जों बेखौ नोजोर होनानै बुंग्रोनो हायो गोदो - गोदाय जोंनि बर' समाजाव मा गैयामोन मा दङमोन आरो दिनैसिम मा माया माने दाजाब जाबोखो बर' समाजाव मा बोरै आवगायबोखो जों बेफोरखौ नायनो हायो आरो बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो नायनो हायोदि गोदो- गोदायहाय जोंनि बर' समाज आ जेसेबांखिनि दिनै माने सिगाङाव दङ बेसेबांखिनि गैयामोन होननानै बुंब्लाबो जोङो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा थारमाने जोङो बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोजौ जांख्लायाव गाखोनो हाथों होननानै जोङो बर' समाजखौ बुंनो हायो आरो गाव - गावनि समाजखौनो जेनेबा गोदो- गोदाय जोंनि बर' समाजाव जेरैबायदि दानि मुगायाव गोरों गोरा सुबुं ओंखारदों बेफोरबायदि गैया गैयामोन होनबाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा आरो जेसेबांखिनि रोंनाय मानसि दंमोन नाथाय दिनैनि आथिखालनि मुगायाव जोबोद सुबुङानो जोंनि समा बर' समाजनि जोबोद गोबां सुबुङानो गोबां गोरों गोरा जाबाय गोबां गो गिद गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानै गुबुन गुबुन हादोराव दावबायनो हाबाय बेफोरबायदि दावबायनायाबो माने मोनसे समाजनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोंनि समाजाव दा नोंथाङा बेफोरखौ माबा मोनसे बुंनो सानो नामा नोंथांनि नोजोरनियाव जोंनि बर' समाजनिफ्राय माबायदि नोजोरजों नों नायो बेखौ मोनसे बुंनो हागोन ना नोंथाङाबो
औ ओ बर' समाज होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम नायोब्ला माने गोदोजों आरो दानिजों रुजुनायाव गोबां सोलायबोनायखौबो नुनो मोनदों ओ समाज होनोब्ला जेरै नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि समाज मा दंङ माने गोबां बिदिनो फिसा फिसा गोबांफोर दंङ आरो जोंनि समाजाव बेबायदिनो गोदो जोंनि बर' समाजाव फरायनाय लिरनायफ्रावबो जेरै आवगायनाय नङामोन साखोन सिखोन थानो रोङामोन आरो गाननाय जोमनायफोरनि बेलायावबो माने गोदोहाय बांसिननो माने हाग्रा बंग्रायाव थानाय समाव जिफोर गाननो रोङामोन बा दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौसो गाननाय जायोमोन बेफोरखौ जोङो बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों आरो जोंनि आब आबै आबौमोना खोन्थाबोनायनिफ्रायबो जोङो मिथिनो मोनदों आरो नाथाय आथिखालाव माने जोंनि समाजाव बेफोर गोबां सोलायबोबाय सोलायनायजों लोगोसे आथिखालाव माने सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां दावगाबाय आरो आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय आरो ओ मोजां मोजां स्टुडेन्टसफोरबो जोङो मोननो हायो आरो आथिखालाव बिदिनो गोबांफोर दंङ जेरै जोंनि समाजाव जौफोर बाहायनायफ्राबो माने गोदो जोंनिया फुजाफोरबो होयोब्ला जौफोर बउनाय जायोमोन माने जौजोंसो माने फुजाफोरखौ होनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ माने गोबां सोलायबोनायखौ नुबाय आरो माने फ्राय दायोथ' बिदि बांद्राय होनायखौ नुला खालि बै गोथै सुबुंफोरनो बा थैनाय सुबुंफोरनो बिदिखौल' बावनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो जेनेबा बैसागो बा मागो बेफोरबायदि समफ्राव आरो गोबां सोलायनाय फैबाय आरो जोंनियाव
ओ नोंथा
मानम साबसिननिफ्राय हामसिनै जाबोदों जोंनि मोसानाय मुसुर सुनिखौबो जोङो सासिनिफ्राय गुबुनसेया रोंनानै माने गोबां सोलोंथाइ रानलायफोरखौ नुनो मोनबा गोबां आपग्रेद दों गुबुन थारि सासेया बै सासेनो गोदानाव दावबायहैनानै जेरै जोंनि मोसानो मुसुर बेफोरबायदि माने मुंदांखा जानानै दंङ
औ
ए माने मुंदांखा औ थि मोन बेफोराव जेबो खमि जालांङाखै जों बर' समाजाबो दावगानायाव जेबो खमिलांआखै आरो गोबां माने आरो आंबाय थार होननानै जोंङो बुंनो हायो मोनसे आसा खालामनानै। दोननो हायो आरो जों नुबोगासिनो दंखायो गाननाय जोमनायजों लोगोसे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंनि समाजाव बर' हारियाव माबायदि दावगाबोगासिनो बिनो दंङ। जोङो नुनो हायो।
ओ जोंनियाथ' बै ओ जोंनि मोसानायफ्रा जेरै नोंथां बुंनाय बायदि गोबां मुंदांखा आथिखालाव ओ गिदिर गिदिर जौस्रां फोर बा गोजान गोजान जायगा बा गोबां हारि माहारिनि गेजेरावनो जोंनि जेरै बागुरुमबा मोसानाय बायदिफोर बा आ बागुरुमबा मोसानायजों लोगोसे बै मोसानायाव गाननाय जोंनि जि जोमफोर जेरै दख'ना आर'नाइ ओ बे बेफोरो माने गामसा बेफोरो माने गोबां ओ मोसानायजों लोगोसे जोंनि हारिनि बा माखासे बिदिनो ओ जोंनि समाजनि माखासे गाननाय जोमनायफ्रा माने मुंदांखा जालांनाय आरो गोबांनि गेजेरावनो माने सिनाय जानाय बेफोरो आथिखालाव माने जों नुनो मोनबाय थादों आरो बेफोर बिफोरखौ माने गोबां जौगानाय होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ
औ जेरै आबै आबौ नायना थाङोब्ला। दानाय लुनाय फोरखौबो जोङो गाव गावनो नायखौ जों नुनो मोनखायो आरो दिनैसिम बे जों बर' समाजाव जोंङो दिनैसिमबो नुनो मोनबाय थायो माने बे बेखौ जोङो गारबोआखै दानाय लुनायखौबो गाव गाव दानानै गानो बेखौ गारबोआखै आरो बेफोर गोग्गाथाव बाथ्रा जे दानि दानि गथ' फाबो बेफोरखौ सोलोंनो हमदों। दानाय लुनाय आखाइ जोबनाय दानाय बेफोरखौ गासैखौबो जोङो माने दाबो उन जोलैनो फोरोंगासिनो दं आरो उन जोलैयाबो बेफोरखौ सोलोंगासिनो दं। बेफोर मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जों बुंनो हायो बर' समाज इथ
औ ओ जोंनि बर' समाजावथ' बे दानाय लुनाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो ना।
औ औ आरो आं बुङो। थाङोब्ला बर' बर'समाजाव जेरै सुबुंजों मिन्थिखायो बर' समाजनि सुबुंफोरा जोंना ओ मा होनो बेखौ हाजो सेर सेर दैमा जिं जिं थानानै मोजां मोनो आरो जों दिनैसिम बेफोरखौ बर' सुबुं होननानै बुङोब्ला जोङो दिनैसिमबो हाजो जिं जिं दैमा सेर सेर समायना मोनसे जायगायाव बिसोरखौ न' लुनानै थानायखौ जोङो मोननो हायो।
ओ जोंनिया बर' समाज नि सुबुंफोरा माने बांसिनानो बिदि दैमा दैसा सेर सेर बा हाजो सेर सेर बिदियाव थानानै मोजां मोनो आरो ओ मिथिंगा मोजां मोनग्रा ओ समाज हिसाबै ओ मिथिंगानि खाथियाव बा मिथिंगानि गेज जेराव रायजो जानानै मोजां मोनग्रा ओ मोनसे ओ हारि होननानै बुंनांगोन आरो ओ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बिदिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसाद बेफोरखौबो ओ जेरै ओ जाग गा बिदिनो मैगं थाइगं बायदिफोरजोंबो माने गोदोनिफ्रायनो मैगं थाइगंफोरखौथ' जाबोदों नाथाय आथिखालावबो बै जोंनि समाजनि सुबुंफोरा माने बैफोरखौ ओ मुलि महरै बानायनानैबो माखासे माने ओ बिदिनो रांखान्थ थिबा रांखान्थि बिनि बेलायाव रां खामायनो हानाय माखासे सुबिदा बेफोरनो माने जानानै फैदों आरो आथिखालाव गोबां बेफोरनि फ्राय मोस सोलायनायखौ नुबुदों आरो
औ औ माने बेफोर हाग्रा बंग्रानि मुलिफोरखौ मोन जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा गाव गावनो खांनानै जानो रोंनाय नायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। उदैनि बेरामा खासे गगा मोननाय बायदिसिनाफोरखौ गाव गावनो माने रोंखायो बेफ बेफोरखौ जोङो नुबोदों। ओ मावग्रानिफ्राय मैगं थाइगं खाना ओंख्रि संना जानाय हाजोआव थांनाय मैगं नायगिरना बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो दिनैसिमबो नुबुगासिनो दं बेफोरो माने
औ
बुङो रागो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा।
ए औ ओम जेनेबा गोदोनि समावथ' औ ओ माने जोंनि बर' समाजावहा गोदो बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ माने जानानैल'सो ओ मुलि महरै जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने बेफोरखौ गोबां ओ माखासे ओम गोबां बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै बा बेन्दों बायदिसिनाफोरखौ बुथुमनानै ओ मुलि महरै बाहायो जेरै ओ जाउन खालामनाय बा बरि मुलि बेफोरबायदि बानायनानैबो आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव माने गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै। सै आरो दानिया
औ माने जोंनि बर' स समाजा बे बेबायदिनो गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं। फोरो मोनसे मा होननानै सोङोब्ला जों बुंनो हायो। बर' समाजा माबो जाबोदों होनोब्ला जोङो बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै जोङो बर' हारिनि सि नायखौ जों बुंनो हायो। सोलोंथाइ लानाय जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो बुंनानै बे जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो मोनसे समाजाव। बेफोरो आरो।
औ ओ बिदिब्ला जोंना समावबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा टपिकखौ?
अ
औ दे